हेल'
खोनादों
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
ओ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि मिथिंगाफोरा माखासे ओ मिथिंगायारि
खोनायासै हेल'
हेल'
औ
खोनादों ना नोंथां
औ दासो खोनादों हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
औ
जोङो जोंनि मिथिंगा गाज्रि जानाय आरो बेखौ होबथानायनि राहाखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ मिथिंगानो होबथानाय औ गाज्रि जानाया जाहैबाय उम मिथिंगायारि गाज्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जेरै जोंहा बिफां लाइफां दानस्रांनाय बेफोरनि गेजेरजों जेरै बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै आबहावाखौ लांदां जानानै बिनि जाहोनाव जोंनि दुखावनाया बाङो जेरै दा दा गरमफोरा जोंनियाव बांसिन जादों आरोना बेनि अनगायैबो जेरै हाग्राबो फिफां-लायफां दानफांस्रांनायनि उनाव जेनेबा हाग्राफोरखौ सावनानै होयोब्ला जेनेबा बे जायगायाव थानाय आ ओम गासिबो जेरै फिसा-फिसौ जिब जुनारफोरा जेरै ओ फिसा फिसौ एम्फौ एनलाफ्रा थैलाङो रानलांजोबो बेनि सायाव रानखावनाय जायो।
आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जेरै दारिमिन कलकार खानाफोरनिफ्राय जोंनि ओ गा उखुन्दै गनाय जेनेबा माबा ओ गा जिनिसफोर सावनानै जेरै इथाफोर माबाफोर सावनायनि गेजेरजों जेरै उखुन्दै गयोना बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि आबहावाहाय गाज्रि जायो जेरै ओ मा होनो मटर गारि खारनाय गोबांद्राय मथर गारि खारनाय मथर गारि गा ओ खारनाय उखुन्दैजों जोंनि आबहावायाहाय गाज्रि जायो आरोना बेफोर मा जोंनियाव दा सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहाव जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो मानो थाखाय होननानै बुंबा जोंनि सुबुं अनजिमाया बांबाय बांनायनि गेजेराव जेरै गोबां जोङो न' लुनो थाखाय जायगा नांगौ जायो जेरै बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनांगौ जायो जोङो दानस्रांनानै बेखौहाय दानस्रांनायनि गेजेरजों जेरै जोङो बिफांआव लांदां खनानै न'फोरखौ लुयो बेफोरखौ बेफोरनि गेजेरजोंबो जेरै दुं खावनाया बांदों बायबो जोंनियाव गाज्रि जालांनो हमदों आरो बेनो ओ बेनि अनगायैबो दंबावो जोंनियावहाय ओ
माखासे बेनि औ गाज्रि जानायखौ हो होबथानायनि राहाफोरखौबो खिथादो नोंथाङा
अ होबथानायनि राहाफोर होनबा जोङो ओ जेरै जों बिफांखौ फांसे बिफां दानफांनायनि गेजेरजों जेनेबा फांसे बिफां दानफैबा बेनियाव जोङो फांनै बिफांखौ गायनांगोन आरो माने दा बिफां लाइफां बिदि दानै दानै लांदां जाजोबो जोंनियावहाय दुंनाया बांसिन जागोन बेनिखायनो जों बिफां हाय गायनो गोनां गायनांगोन आरोना जेरै जेसे हायो एसे बिफांखौ गायनो नांगोन बेफोरनि गेजेरजों जोङो साइक्लुम मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव बे बिफांनि गेजेरजों मा माखासेफोर जोङो जेरै जाग्रा लोंग्राफोर फिथाइ सामथायाइफोरखौबो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो जेरै गोबांद्राय मथर गारि बाहायनाय जोङो खम खालामनो नांगोन ओ आरो सुबुं अनजिमा बांनाय बेफोरखौहाय जोङो खम खालामनांगोन आरो बेफोरनि गेजेरजों जेरै आ सुबुं अनजिमाया बांबाय थायोब्ला जोंनियाव जेरै थाग्रा जायगानिबो आंखाल जागोनना बेबायदि आंखाल जानायनि जाहोनाव
औ
जेरै जोंनि हाग्रा बंग्रा जेरै बिफां लाइफाङा फोजोबस्रांलां नाय जागोन ओंखायनो जोङो सुबुं गोबां सुबुंखौ बेमार जानायखौबो जोङो आङोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
दे खल खार नाफोर जेरै गोदान मोजां गोबां दारिमिनफोर दिहुननाय बेफोरखौहाय जों होबथानो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि आबहावायाहाय ओ गाज्रि जालाङो आरो
औ
ओम बेनि अनगायैबो आं जोंनि आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानायनो थाखाय जेनेबा जेरै ओ मा होनोमोन
बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि लानाय ना औ
बिफां बिफां गायनाय हाबाफारि लानांगोन जेरै दा जोंनियाव दङना जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेरै जोंनि बेफोरनिफ्राय जोङो सरकाराहाय बिफां गायनाय होदोंना बेफोरनि गेजेरजों आं सोनानै होदों जेरै माबाफोरखौहाय बर' आइजोफोर जेनेबा गासैबो आइजोफोरखौहाय गायनायनि बेफोरनि गेजेरजों रां होनाय जादों आरोना मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंनि दुखांनाया बांबायना बेनि थाखाय बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोंनि सरकारा मोनसे थांखि लादों आरोना बेफोरनि गेजेरावबो जेरै दा जोंनि दुंखांनाय बांनायनि थाखायनो गोबां जायगाफ्राव सुबुं अनजिमानि जिउआ खहा जादों आरो ना गोबाङानो नुनो मोनबाय बेनिखायनो जों बिफांफोरखौहाय गायनांगोन आरो बांद्राय जेरै बिफांफोरखौ लांदां खालामनानै जेरै टाउन सहरफोराव गोबां गोजौ गोजौ बिल्डिं बानायनायखौ नुनो मोनदोंना बेफोरखौहाय खम जायोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमा बां फोराहाय जेनेबा थांनानै थानायाव जेरै दा गोबां जिउ खहा जानांदों जेरै मथ जादों होनबा बे बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो जादों आरोना
औ नंगौ
अ बिनि ओ बिनि अनगायैबो दंबावो जेरै मा होनो हाग्रामाफोरखौ जेनेबा गोबां जायगाफोराव हाग्रामाफोरखौ फोजोंबस्रांनायखौ नुनो मोन्दों बेफोरखौ होबथायोबा जेरै जोङो हाग्रा बारिफोरावहाय जेरै गोबां दंफां फालांगिरिफोरा बिफां लाइफांखौ दानफनानै फानहरखुमायोना बेफोर फानहरनायखौबो जोङो होब थायोब्ला जोंनियावहाय मोजां जागोन आरोना जोंनि जेरै आ आबहावाफोरा हां लानाय अक्सिजेन गेसफोर बिदि दुंखांनायफोरा मोजां खम जालांगोन आरोना बेफोरखौ होबथायोबा औ मा बेफोरनि बागै फोरमायनो सानदों नामा
औ नोंथां थारैनो जोङो मिथिंगा गाज्रि जानाय होननानै बुङोबा मोननै जाहोन थायो बेफोरनि सायाव सोनारो जेरैहाय मिथिंगायारि जाहोथाय मिथिंगायारि जाथाय बा जोंनि सुबुं माहारिनि मावथाय नङा होमबा नोंथां दा मिथिंगायारि जाथाय थाय होननानै बुङोब्ला जोङो अरगें हाजो बेरफुनाय बांग्रि मावनानै हा गिसि खानाय आरो बेबायदिनो जोंहा अरनारि अर खामनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि मिथिंगाया गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोर जाहोनफोरा जाहैबाय जोंनि मिथिंगायारि जाथाय जानायनि जोहै आबहावा गुबुंले जानाय दा जोङो सुबुं माहारि फोर बांनायजों लोगोसे बा सुबुंनि मावथायनि जोहैबो जोङो आबहावा गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो दा जोङो बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जे जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायखौनो बुंनांगोन दा सुबुं अनजिमा बांनायनि जोहैनो जोंनि गा
लोगोसे जोंनि माखासे थाग्रा खुलि बा गामि ओनसोलनि जोंहा अनजिमा बेफोरो गोबांथार बांलांदों दा बैफोरबायदि थाग्रा खुलि आरो गामि ओनसोल खालामनो थाखाय जोङो माखासे थाखानाय मिथिंगानि हाग्रा बंग्राफोरखौ बा बिफां लाइफांफोर खौ दानफायस्रांनानै जोङो बै जायगायाव न' लुनानै थानाय जायो दा बैफोर बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफांफोरा खमायलाङो आरो बेबायदिनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि जानो आदार ना बे आदारनि गोनांथिया बांनायजों लोगोसे गोबां गुवार गुवार आबाद मावनायनि गोनांथियाबो जोंहा बांलांदों दा बैफोरबायदि गोबां गुवार गुवार आबाद फोथार खालामनो थाखाय माखासे हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो दान दानफायस्रांनानै गुवार गुवार आबाद फोथार बानायनाय जादों दा आरो बिनि अनगायैबो जोङो सुबुं अनजिमानि नांगौ बांनायजों लोगोसे जोंहा माखासे कलकारखाना गायसननाय बैफोरबो जोंहा बांलांदों दा बेफोरनि जोहैबो जोंहा मिथिंगाया गाज्रि जादों दा बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनाय आरो जोंनि बे मावथाइफोरनि जोहै बिफां लाइफां खमायनायनि जाहोनाव जोंहा जोंनि बुहुम बिखङाव दुंथाया बारा जालांदों आरो बेबायदिनो जोंनि अखानि बिबाङाबो खमायलांदों आरो जायखौ जोङो जे जों जिब जुनार आरो मानसि दुमसिफोरा हां लायो जाय अक्सिजेन गेस बे अक्सिजेन गेसखौ सोरां बिजिरखौ दानायनि जोहै बिफांफोरा हगारनानै होयो दा बिफां लाइफांफोर खमायलांनायनि जाहोनाव बैफोर अक्सिजेन गेसफोरा खमायलांदों आरो जे जोङो हां हगारनायाव जोङो कार्बन डाइ अक्साइड गेस हगारो आरो गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दै जे जोङो मिथिनो मोनो बा नुनो मोनो जों आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गारि मथरनि बाहायनायफोराबो बांलांदों नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो बैफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा जोंहा बार मणडलाव बांदों जायखौ जोङो बिफां लाइफांफोरा मा होननानै बुङो सोरां बिजिरखौ दानायनि गेजेरजों बिसोरो बे कार्बन डाइ अक्साइड गेस बा गारि मथरनिफ्राय गरनाय उखुन्दै बेफोरखौ खौ बोनानै लायोमोन दा आरो लोगोसे कल खारखानानिफ्राय गनाय उखुन्दै बेफोरखौबो बिफां लाइफांफोरानो बोनानै लायोमोन दा सुबुं अनजिमा बांनानै जोंहा बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों दा बेनिखायनो सुबुं अनजिमा बांनायानो गुबै जाहोन दा जोङो आरो बाव मख'नो हायो जोंनि जोंनि आबहावा बा मिथिंगा जे माबोरै गाज्रि जाबावो होननानै बुङोबा जे जोङो माखासे गोबां आबादफोर मावो दा बैफोरावनो आबादफोर जा खवाबा जोङो माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय
एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय आरो जोङो हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहायनाय बै फोर जोंनि मिथिंगाखौ लासैनो गाज्रि खालामदों जेन' बियो हानि माखासे गुदि मुवा बा खनि संख्रिफोरखौ खमायलांहोदों दा बेफोरनो आरोबाव अखानि दैजों सुस्रालांनानै दैजों गलिहैदों बा जोङो बाहायनाय माखासे रासायनारि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा फोथग्रा मुलि बेफोरनो अखानि दैजों बोहैलांनानै बा सुस्रा लांनानै माखासे दैमा दैसाफोराव गोरोबहैनानै गलायहैदों दा बैफोराव दैमा दैसाफोरा जोंहा गुबुंले जानो हमदों बा गाज्रि जानो हमलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा नोगोर ओनसोलफोराव बा नोगोर नोगोर ओनसोलफोरनि जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बैफोराव प्लास्टिकनि मुवा बेसाद बाहायनाय बैफोर दाखोर दालाफोरखौ खौ जेराव मेराव गारनाय बेफोरनिफ्रायबो जोंहा माखासे जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो बै बेफोर माखासे जोंनि आबहावा गाज्रि जानायखौ जोङो फोसाबफिननो थाखाय गोबांथार राहा लानो जेन' जोंहा सोरखारि हाग्रा हाग्रा बिफान बेखौबो जोङो सरखारा दानानै होखादों बैसोरबायदि सुबुंफोरा माखासे हादान सिफायनाय हाग्रामा दानस्लायस्रांनाय बा बिफां लाइफां खमायनाय बैफोर दानफायस्रांनाय बेफोरनि सायाव खोब नोजोर बोनानै होबथायोबा मोजां जागौ आरो माखासे बिफां लाइफां गायनाय मावथांखि जेरै जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों बिफां गायनाय एक फेरम के नाम बेनि गेजेरजों जों जोङो बिफां गायनाय एवारनेस होनाय बा बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय आरो मोनफ्रोमबो गामि आफादफोर बा ओनसोलनि आफादफोराबो बेबायदिनो गामिनि लांदां हाफोराव ओनसोलनि लांदां हाफोराव बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि लानाय आरो बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बेबायदिनो बिफां लाइफांनि गोनांथिनि सायाव मोनसे बेखेवथि बेखेवनानै होनाय आरो बेबायदिनो जोंहाथ' आथिखालाव जोङो आबाद फोथारफोरावथ' जोङो बिफां लाइफां गायनाय जाया नालाय जोंहा बिफां लाइफां गायनो हायानो गैया जालांबाय दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै जोंहा सोरखारि बिफानफोरा माखासे लामा लामा बा लामानि साखाथिजों जोङो लां दां हायाव ओरैनो थानाय हायाव बिफां लाइफां गायनाय बा बिफां सारि सारि गायनाय बैफोर हाबाफारिखौ लायोबा जोंहा आबहावाया खोब मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांगोन नङा होमबा नोंथां गोजोन्नाय थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों